हेल'। औ-औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा मा खालामगासिनो नोंथाङा।
आंङो ओरैनो दङ।
अ ओरैनो दङ। होमबा दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां
अह दा होमब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय जोंनि समाजाव ओ न'खर न'खर न'खर जौ बानायनाय जायो। आरो बै फोर जौफोरखौ माबोरै बानायनाय जायो आरो बै जौ फोरा जोंनि समाजाव माबायदि साग्लोबसारनानै दङ आरो जोंनि सुबुं समाज जोंनि समाजनि सुबुंफोरा माबायदियै बेखौ बाहायदों आरो माबायदि बाहायनांगौ बेखौ बिनि सायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
औ जौ होनोब्लाथ' जोंङो जौआ जोंहा माइरंनिफ्रायनो जायो होनबा नङा होमबा नोंथां औ औ जौ बानायनो जौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो एमाव नांग्रोगोन औ एमाव एमाव नांग्रोगोन ओ गिबियाव जों जौ संनो थाखाय जोंङो माइरंखौ ओंखाम बायदि संनां गोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिनिफ्राय जोङो ओ प्लास्टिक बनाय एबा थालिर बिलाइयावहाय जोङो संनानै दोननाय ओ जुमाय माइरंखौ जोङो लखबनांगोन बिनि उनावहाय जो जोमाया गुसु जायोब्ला बेवहाय जोङो एमाव फुननाय जायो।
औ।
औ बिनि उनावहाय ओ एमाव फुननायनि उनावहाय ओ सानसे एबा साननै दोननायनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ जोमाया रोसि जायो नङा होमबा?
औ।
औ बे रोसि जानाय जुमायखौ जोङो बाल्थिं एबा खान्थायाव सोनानै दोननाय जायो।
ओम।
औ ओ जोङो जुमायखौ जोङो। जेब्ला सोनानै दोनो अब्ला जोङो बे सोनानै दोननाय अफ्रिनि गेजेर जेरावहाय जोङो मायबा मोनसे जग एबा बथलफोर सोनानै दोननाय जायो जाहाथे जोङो जुमाय खावनायावहाय ओ अफ्रि बिगाब फैफायालासिनो जुमायनि रोसियाल' फैनाय जायो। औ। जुमायखौ जोङो ओ जुमायखौ जोङो न'आव लोंनो थाखायबो साव ओ संनानै दोनो आरो लोगोसे फिसिनाय जुमाय नाय फिसिनाय जुमायखौ जोङो ओ ओ बोसोरसे एबा बोसोरनैनि थाखायबो जोङो ला दोननो हायो।
उम्म।
औ। लोगोसे जोङो जुमायनिफ्राय जोङो ओ जुमाय गोरानबो बानायनो हायो बेखौ नोंथाङा मिथिखाखौ जानांगौ।
औ मिथिगौ नोंथां।
जुमाय गोरान जायखौ जोङो जेब्ला जुमाइया जेब्ला गोरा जायो ओ से सप्ता एबा ओ नै सप्ता दोनखांनायनि उनाव जोङो जुमायखौ सावनाय जायो जेब्ला जोङो सावो अब्ला बिनि जाय ओ जुमाय गोरान ओंखारो।
ओम।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आरो जोङो जोमाय होनोब्लाथ' जोंनि गेजेराव एमाव गैयाब्ला जुमायानो जाखाया ओ जोङो एमावखौबो जोङो मोखोना बिलाइ एबा थालिर बिलाइ आरो सिनि दंफां आरो गोबां रोखोमनि बिलाइफोर होनानै जोङो माइरंजों ना नोंथाङा औ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दिंखि एबा उवाल गाहेनाव जोंहा एमावखौ देनाय जायो जेब्ला एमाव देनाया गेब्लेयो गुन्दै जायो अब्ला जों बेवहाय दै लगायनानै जोङो एमावखौ फिथा बायदि लादु लादु लानाय जायो जायनि गाबा एसे सोमब्रोम एबा गोथां
औ।
औ एमाावखौ जोङो नाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ सानाम एबा साननैनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो जि नङाबा बस्थाफोरजोंहाय। बेनि उनावहाय जोङो एमावखौ जोङो सान्दुङाव फोराननाय जायो जेब्ला सान्दुुंङाव फोराननानै साननै एबा सानथाम फोरानखांनायनि उनाव एमावा जोंहा गुफुर महर लायो।
औ।
बेखौ जोङो अ एमाव बेखौ जोङो जुमायाव फुननाय जायो आरो।
औ औ।
अ आरो नोंथाङा जे बुंदों ओ जुमाया अ जुमायखौ माबायदि बाहायोब्ला मोजां माबायदि बाहायोब्ला गाज्रि अ जुमाय जुमायखौथ' जोङो आथिखालाव गोबां अ जोंनि बर' आइजोफोरखौ गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ जुमाय बेफार फालांगि खालामनानै जोङो ओ न'खर न'खर खुंनायखौ नुबोदों।
उम।
उम ओ जुमाय होनोब्लाथ' आंनि नुनायाव जे बांद्राय नांगौनि बारा लोङोब्ला जुमाया जोंखौ फोजोबस्राङो।
उम।
औ बेनिखायनो जोङो ओ गावनि देहाखौ ओ। मोजां लाखिनायजों लोगोसे जुमायखौबो एसे खम लोङोब्ला मोजां आरो।
औ औ।
अ दा नोंथांमोननि जायगायावहाय जुमायखौ माबायदि सङो एबा अ जुमाय उम बे बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौ दंना गैया नोंथांमोननि जायगायाव?
औ। दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला ओ जौ बानायनायखौ बुंनो थाङोब्ला दै दानि बावैसो नोंथाङा बुंनानै गालांनाय बायदि जौनि बानायनाय आदब खायदाफोरा गासिबो एखेयानो। दा बेखौ बुंलायथ'लिया दा जोंहा जोंनि समाजाव ओ आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों न'खर संसार सालायनो थाखाय बा न'खर ओ न'खर गंसेखो खौ दानो थाखाय रांखावरिनि जोंहा जोबोर गोनां जायो। जाय जों जेबो राहा गैथारियाव जेबो उफाय गैयि जेबो राहा गैयैयाव जोङो जौ ओ जौ संनानै एबा ज जौस जौ फाननानै संनाय संखांनायनि उनाव जौखौ इ जा एसे थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो बेजोंनो न'खर संसार सालायबोनायखौ जों नुबोगासिनो। दिनो दङ उम दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय खमसिन जाबाय। जौ फाननानै न'खर संसार खुंबोनाया। मानो होनोब्ला जोंहा जौ जोंनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खहाबो जानांगौ जादों ओ नोंगौ जौआ मोजां नाथाय बाहायनो रोङाबा बिजौआ गोबां गाज्रि जायखौ जोंनि माखासे सुबुंफोरा नांगौनि बारा बाहायनायनि जाउनाव जोंनि समाजाव गोबां सुबुंफोरानो जिउ नागारनांगौनि गोनां जानानै फैदों दा बैफोरखौ नोजोर होनानैनो ओ जोंनि समाजाव जौ फाननाय बा जौनि फालांगिखौ एसे खम नुनो मोनदों।
औ।
जेराव सासे आबादारि बा गुबुन जेन'बा सासे मावसोम बा मावखां खामानि मावखांनायनि उनाव सासे सुबुङा मेंनाय मोनो दा बै मेंनाय मोननाय खौ होखारनो थाखाय बिसोरो जौखौ लोंनाय जायो एसे एफा एफायै नाथाय बिनि अनगायैबो जों जोंनि समाजाव जाय जौ एफा एफा लोङो बेफोरनि बैफोरथ' एथबांमानि जेबो जाया। नाथाय बै जाय सुबुंफोरा जोंनि नांगौनि बारा लोङो बैफोर बैफोरो गावनि देहानि फारसे गोबां लस बा नुखसान खालामनानै लादों लाबोनायखौ जों नुबोदों आरो
औ नंगौ।
दा बेफोरनो सोलिगासिनो सोलिनायथाय आरो ओ मा होनबावनो आंथ' बारा जेबो नुहरासै जौनि बागै नोंथां नों फंनैसो हायोबा एसे खोन्थाना हाबावनाय।
जौआथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे एंगार हायै मोनसे दोरोङारि मोनसे हाबाखौनो बुंजासिगोन। जायखौ बर' आइजोफ्रा बेफार फालांगि खालामनायनि अनगायैबो जोंहा ओ बैसागो फोरबो एबा औ बैसागो फोरबोआव जोंहा जुमाय गैयाबाथ' जाया नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा जोमाया बेफार फालांगियाव खालामाब्लाबो जों जोंनि थाखाय बैसागुआव जुमाया नांथारगौ आरो
औ औ।
ओ जोङो जुमायखौहाय जोङो माथा माइरंनिबो संनानै दोननो हायो आरो माइब्रा माइरंनिबो ओ आङो मिथिनायाव जे माथा आर रो माइब्रानि जुमाया आलादा आलादा ओ जोंहा हाय माइब्रानि ओ माथानि जुमायखौ जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनायाव बाहायो आरो सेरेब एबा जुमब जुमाय सावनायाव बाहायनाय जायो नाथाय जोङो माइ ब्रा माइरंखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय संनानै फिसिनानै दोननाय जायो बेखौ बबेबा आलासि फैयोब्ला आरो ओ माबाफोर फोरबोफोर जायोबा बेखौ जोङो ओ बाहायनाय जायो।
औ।
औ। नोंथांमोननि ज जायगायावहाय ओ जुमाय संनो था जुमाय संनो थाखाय एबा एमाउनि गोनांथिथ' जाखायो नङा होमबा?
औ जायो नोंथां।
अब्ला बि फोर एमाउखौ नोंथांमोननि जायगायावहाय गावसोरनो बानायो ना हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो?
अ दा एमाव बानायनाय होनना बुङोब्ला जोंनि समाजाव गासैबो सुबुङानो ओ बा गासैबो न'खराव सुबुंफोरा ओ एमावखौ न' न' बानाया जायफोरा बानायो न'खराव खायफा खायफा बानायो खायफा खायफा बाजारनि फाय बायनानै लाबोयो।
औ।
दा बैफोर जायफोरा न'खर न'आव गावबा गाव बानायो बैसोरो जोंहा मिथिंगानिनो सम्फद माखासे ओ गोथां मुवा बा गोथां मैगं हाग्रा बिलाइ बेफोरखौ खनसायनानै ओ जोंहा माइरं एंखुर सालिख'नाय बैसो बैफोरजों लगायनानै मिलायनानै देग्लिनाय देनाय जायो आरो। दा देनानै बै दा बै एमाव दैेनायाव माखासे ओ जोंहा मुलि बा बाहायनाय बे ओ गोथां मो ओ गोथां हाग्रानि मुंफोरा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंफां राखेब ओ आनारस बिजौ खुसेर बिलाइ आम फाय मोखोना बिलाइ बैफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो आरो।
अ अ। अब्ला नोंथांनिफ्राय जुमायखौ माबायदि सङो आरो एमावखौ माबायदि बानायो बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
अब्ला नोंथां दोनथ'सै।